नोंथा खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा एसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आङो जोंनि नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो दमासिखौ माबायदि फालियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां एसे?
औ औ नोंगौ नोंथां थारैनो फोरमायना होगोन होनो हागोन नोंथां
औ औ नोंथा।
बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायना होनो आखायाव लाबाय नोंथां। मागो दमासि होनोब्लाथ' जोंना बर' समाज-' हाय जोङो मागो दानखौ फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो मागो जायोबोला गोबां बर' सुबुंफोरानो रं जोङो मोनो आरोोना नोंथां मागोआबो जादों जोंनिया मोनसे फोरबो नङा हबा नोंथां जेरैहाय जोङ दैजां बोथोर बोथोरनि आबादखौ मावखांनानैहाय मास मोनसेसो जोङो जिरन लाखांनायनि उनावहाय बाहाय जोंना। दुंमांसिया फैयो नङा होमबा नोंथां जेरावहाय जोङो बेयाव बोथोरनि मावखांनाय आबादखौ मेंनायफोरखौहाय बावगार होनोनो थाखाय जोंना मा मागो दमांसिया फैयो ना हबा नोंथां जेरैहाय जोङो मागो दमासि माबोरैहाय फालियो होनोब्ला जोङो जेब्लाना मागो जायो अब्लानोहाय जोङो बेनि साननै सिगाङावनो जोङो दमासि खुंनायखौ नुनो मोनो मोनग्रोयो आरोना नोंथां जेरावहाय जोङो दमांसिखालि बेबायदिनोहाय न'खर न'खरावहाय जोङो गासैखौबो खाना जानाय नु नुयोबा जोङो बेबायदिनो गामिनि मानसिफोर बा सेंग्रा लोगोफोरखौ ज' लोगो लालायनानै बेबायदिनो जोङो नारानि न' बानायनानैहाय बेलागुर बानायनानैहाय बेयावनो जोङो खाना जानाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो बेनि अनगायैबो जोङो न'खरावनो बयबो ज' लोगो नांलायनानैहाय दाउ बा जोंनि बर'निनो अमा बायदिसिनाफोरखौहाय जोङो ज'नो जालायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां मानो जालायो होनोब्ला जे जोङो बोथोरनि आबादखौ मावखांनानैहाय जोंना मेंखांनाय मोनो नङा हबा नोंथां बेनि उनावहाय जोङो जेब्लाना मागो फैगोन अब्लाना जोङो जिरायनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेवहायनो जोङो जोबोद मोजाङैनो न'खरनि सुबुंफोराहाय ज' जानानै बेबायदिनो गोजोनै खौसेयैहाय थानानै बेबायदिनो मागो दमासिखौ फालियो आर ना नों बेनि उनावहाय जोङो जेब्लाना मागोनि सानसे सिगां बा जायखौ जों बुङो दमांसि बे दमांसि खालिनो जोङो खाना जाखांनानै फुङावहाय बेलागुर सावनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जोङो बेलागुरखौहाय माबोरैहाय बानायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो औवा नांग्रो नङा होमबा नोंथां औवा नांनायनि उनावहाय जोङो बेनि बेखौ जिगाब होनांगोन जिगाब जिगाब होनानैहाय बेखौ जोङो बेलागुर बानायनाय जायो आरो । नोंथां बेयाव जोङो जिगाबोखांनायनि उनाव माखासे बिलाइ फोरखौबो गोरान बिलाइ होनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोङो थालिर बिलाइ बा औवा गोरान बिलाइ बायदिसिना बिलाइ खौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। नि उनावहाय जोङो जेब्लाना से खालार जागोन अब्लाना जोङ फुावनो सिखारनानैहाय दाउखा गाबैनि सि सिगाङावनो जोङो जेब्ला सोरांसि सोरांसि जागोन अब्लानो जोङो दुगैस्रां लोब स्रां गोजां बोथोरबो जायो नङा होमबा नोंथां बेयावहाय जोङो दै गुसुजोंनो दुगैनानैहाय अर सायनो बयबो बेलागुर खौ ल' गायहैयो आरोना नोंथां जोंना बेलागुरल' गायनायावबो मोनसे नेम जोङो नङा होनबा नोंथां जेरैहाय जोङो ओ थालिर बिलाइ ला लानानै बा आलारि बाथि लगायनानै बोथोरनि फिथाफोरखौहाय दोननानै बेबायदिनो खुलुमनानै जोङो सोरगिदिं गिदिंनानैहाय बेलागुरखौ खुलुमनानैसो जोङो सावनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंनिया मोनसे जे ओ सल' दोङ आरो खुगा मेथाइ बेखौ नों नोंथाङाबो मिथिखानांगौ जानांगौ जेरैहाय जोङो थम बेलागुर मोसानि बिगुर होननानै बुङो आरो ना नोंथां जोंनि बेखेहाय बेलागुर सावोबोला जेब्लाना बे बेलागुर अरनि अरखौ लगायो अब्ल बैनिफ्रय ओवाफोरा खामनानैहाय जे ब्ला आवास ओंखारगोन अब्लाना बे होननायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ बेबायदिनो दमासि खालि मोनाबिलि समावबा जोङो बेनि फुंफोरावहाय देनानै दोननाय जेरै माइब्रा माइरंजों ओ फिथा बानायनायखौ जोङो नुनो मोन नों आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो माइब्राजोंनो बानायनाय एन्थाब बा बेनि सिङावहाय होनो थाखाय जोङो गिबियाव । सिबिंजों सिनिजों देनानै होनाय होजायो बेनि उनावहाय जोङो बाजारबा गलायाव मोननाय जेरै गराइ गुरु मेथाइ बा जुलिया मेथाइ। बेफोरखौबो जोङो बे एनथाब फिथानि सिङाव होनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो नाले खरजोंनो बानायनाय नालेंखरनि लारु जायखौ बुङो बेखौबो बानायनायखौ नुनो मोन मोनो आरोना नोंथों ओ जोंनियावथ' बर' समाव ओ लावदुम फि था जायखौ बुङो बेखौबो जोङो गोबांखौनो जानाय नुनो मोन मोनो आरोना नोंथां बेखौहाय जोङो माजों बानायो होनोब्ला बेयो माइब्रा माइरंजों जाया आरोना नोंथां मानो होनोब्ला बियो जोबोद आथा जायोना माइबा माइरंआ । बेनि थाखायहाय जोङो लावदुम फिथाखौ माथाजोंसो बानायनायखौ गोबांखौनो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोङो गोबां फिथा बानायनाय बानायनानै जायो आरो । ना जेरैहाय जोङो थाावननि सिथाव होनो बेफोरखौबो जायो आरोना नोंथां । बिदिब्ला आंनो नोंथाङाबो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां मागो दमासिनि बागै ।
औ हागोन नोंथां ओ जोंनाथ' नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदि जोंनिया मागो दमासिया जानुवारियाव जायो आरो नोंथां । गोजांनाय बोथोर समाव औ । बै समाव जेरै नोंथाङा होननाय बायदि आवगायावनो जोङो भेलाग्रु ओ सावग्रोयो आरो जेरै नोंथाङा बुंनाय लेखा भेलाग्रु जों बानायनोबो गिबियावनो जोंङो मागो जायिनि सिगांनो जेरै नोंथां। होननाय बायदि माइ आबाद बेखौ हाखांनायनि उनाव बेयाव नारा। जायोना बे नारा थोलिखौ जोंङो औ हाना ला नानै जोंङो जमा खालामना दोननाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोंङो औ। औवाखौ जमा खाज्रायनानै बिनि सिङाव जोंङो नाराखौ सोनाय जायो आरो नों नोंथां बिनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदि औ। थालिर बिलाइ गोरानखौ जोंङो खाफादनानै होनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
बिनि उनाव जोंङो बे भेलागुरखौ ओ सावनो थाखाय नोंथाङा होननाय बायदि। फुङावनो जोंङो सिखारनाय जायो आरो मानो होनोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा बुंनाय ले लेखा ओ बेखौ जोंङो दावखा सिखारैयावनोे ओ बेलागुर जोंङो दुगैना सावोब्लालायनो जोंलायनो बै ओ थैनानै उदिफिनबा। दावखा जाया होननाय लेखा जोंङो बेखौ औ। गोदोनि औ औ। गोदोनि सुबुंफोरा होननाय लेखा जों बेखौ फुङावनो जोंङो सिखारनानै दुगैनानै जों। जों बेखौ ओ सावनाय जायो आरो नोंथां। आरो मानो होनोब्ला जोंङो मागो दमासियाव। औ मानो जोंङो बेलागुर सायो होनोब्ला। मानोना जोंनि देहानि बेमार आजारा खारो होननायलाय गोदोनि सुबुं फोरा बेनिखायनो जोंङो औ फोथायनानै। मागो दमासियाव जोंङो ओ बे बेलागुरखौ सायनाय जायो आरो नों
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो जोंङो फेलाग्रु। सायखांनायनि जोंङो नै खालार खा से खालार खालि जोंङो जेरै। आ फिथाफोरखौ जोंङो देनानै लाखायो आरो नोंथां जेरै नोंथाङा होननाय बायदि माइब्रा फिथा माथा फिथा बेखौ जोंङो सोमनानै एसे रुइनो थाखाय दोनबाय बिनि उनाव जोंङो ज ज लोगो नांनानै फिथा सौराय बेखौ जोंङो देलायो आरो लोगो नांनानै औ बेनि उनाव जोंङो फुङावनो बेखौबो सिखारनानै जोंङो दुगैनानै इसिं खथायाव जोंङो जेरै आ औ। हानि थावाजों जोंङो बेखौ माइब्रानि फिथाबा जों बेखौ एन्थाब था सिङाव जेरै नारेंख नालेंखल सिबिं गुर मेथाय होननानै जोंङो बानायनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंङो औ गिबि फिथाखौबो जोंङो जानाय जाया आरो नोंथां गोथैसि बेखौ जोंङो बाउनाय जायो आरो मोनजाया आरो गिबि फिथाखौ औ बेनि उनाव जोंङो बे फिथाखौ जेरै माइब्रा फिथा माथा फिथा बेखौ जोंङो बानायनाय जायो आरो जेरै लावदुम फि फिथा एन्थाब फिथा थाव सिथाव नालेंखरनि लारु बेखौ बानायनाय जायो आरो जेरै जेरै आ जोङो लावदुम फिथाखौ लायनो मा बेखौबो जोंङो जाय नखराव मा मानसि थैयो बेयाव लायनो बोसोरसे जायाब्ला जोंङो औ लावदुम फिथा बानायनो मोना होननाय दङो आरो जोंनि बे बर' दाबयाव औ बिनि उनाव जोंङो ओ बेयावबो जोंङो ओ जेरै नखर नखर जोंङो जाहोयो आरो जेरै फिथा सौराय बिनि उनाव नखर नखर जोंङो औ आलासि दुमसि बेखौबो फैनायखौ नुनो मोनो आरो बैनि न' खर बैनि नखर आलासि दुमसि फैसो लायो आरो नोंथां बिनि उनाव सै औ जोंनि बरनिनो अनला दाउ सबाय दाउ बेफोर थाखायो आरो जेरै अमा बेदरजों नार जि बे थाखायो मानोना जोंना बरफोरना जानाय लोंनाय गोबांसिनखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै माइब्रानि जुमाय माथ थानि जुमाय बेथ जोंना बरफोरनाव थाखायो नालाय बैनि नखर बेनि नखर हाबनानै जोङो औ बेयावबो जोङो मागो दमासिखौ जोंनि रंजानाय फोरबो हिसाबै जोङो गाजा गोमजायैनो खुंनाय जायो आरो नोंथां मानोना जोंनि औ जोंनि नखर नखर बेदरनि आ नानि आलि बे थाखायो आरो जेरै फिथा सौ राय बेथ‌ जोंनि नखर नखर थाखायो आरो औ बेनिखायनो बेबो जोंनि मोनसे रंजानाय फोरबो आरो जेब्ला जोङो गिबियावनो जोङो भेलागुरु सावनाय जायो बिनि उनावबो जोङो जेरै भेलागुरु सावखांनायनि जोङो ओ जेरै गय बिफांफोराव जोङो माबाखौ मा होनो जिगाबखौ जोङो खानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै गय बि फङाव बेखौ औ बेखौ खायो ब्लायनो जोंनि गय फिथाइआ बुरजा थायो होननाय लेखा जों बेखौ खानाय जायो जायो आरो नोंथां औ औ गोदो गोदाय जोंनि आजौ आजौमोना होनलांनाय बायदियै जों बेखौ दासिमबो फालिगासिनो थायो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ आरो। जोंनाथ‌ बर'फोरनाथ' आलासि दुमसि फैनाया गोबां नालाय आरो जोङो जेरै मागो दमासियाव गोदो जोङो जेरै सिखाव खावनानै जों जाहोयोमोन आरो जेरै मैगं माबा बेरा बेफोरखौ जों लांनानै दुब्लि फोथाराव जोङो सिखाव खावनानै हानै जाहैयोमोन आरो। दानिया बेखौ जोङो एसे खम नुनो मोनबाय आरो नोंथां। दानिया बिदि रावबो सिखाव खावनानै जाला आरो गावब गावनो बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। औ आ नोंथां होमब्ला जोंनि दिनैनि मागो दमासिनि बागै सावरायनाया एसेनोसै नामा नोंथां। जोंना समाबो जाना फैबाय औ। औ गोजोननाय थाबाय